औ हेलौ नोंथां? हेलौ नोंथां?
औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
आं नै ओरैनो दंथ'यो।
अ' खबरा मोजांना नोंथां? दङ ओरैनो दं जिरायनानै दंबाय दं। औ नोंथां।
नोंथांना खबरा मोजां ना?
मोजां नोंथां मोजां।
अ'
नों-नोंथांनाव आं माबा माबा सोंनोसो नागिरदोंमोन। जों माबायाव बेराय बेरायहैनो नागिरनायाव मा मा मुवा- मुवा बेसादफोर लानांगोन? बेखौसो नोंथाङा एसे फोरमायलाय औ औ
अ बेजोंथ' एसे गोजानाव बेरायहैगोन नालाय इदिनो दान मोनसे दान मोननैसो थागोन नालाय गिबियाव जोङो बाजाराव थां थनांगोन बे बाजाराव ओ गाननाय -जोमनाय ओमफायो केम्प बायदिसिना लानां गोन जोंथ' एसे अरनबारियावसो थांनो नागिरदोंमोन नालाय केम बायदिसिना लानांगोन ओमफ्रायो सिखा सिखा रुवा दै बथल बिदिनो
दिनोा
ओ मा होनो उन्दुग्रा मुवा बेसाद बिदिफोर लाजोबनांगोन आरो जों गिबियाव। ओमफ्रायो बिदिनो जोंथ' अरनबारियाव थाङो नालाय बोथोरा दसेनो अखा दसेनो गुसु सु बिदि जागोन नालाय ओंखायनोथ' सै थार रेनखर्द बिदि सेस बायजोबनानै लानांगोन आरो। आरो ओ इदिनो अर सुग्रा मुवा बेसादफोर लानांगोन आरो। बिदिनो एसे सिखा गिदिरफोर लानांगोन आरो एसे औवाफोर दानस्रांनो जोंना इदिनो। लाओ बिफां- लाइफां दाननानै अर सुनो थाखाय आरो
आरो रांफोराबो एसे बुरजायैनो लानांगोन आरो जोंना गोबाव जागोन नालाय दान मोन सै मोननैसो जागोन नालाय।
उम जायखिजाया। सान साननैसो थानानै इदिनो बाजाराव थांनानै सिखा रुवा ओ ओमफायो ओ मोनसे न' होनबायो इदिनो। टसफोर इदिखौ नाय सिङा आरो इदिनो सलारजों। टर्स ओमफ्रायो लाइट। ओमफायो सिखाथि गिदिर ओमफायो अर सुनो थाखाय। बिदिनो सलायफोर इदि दाथ' बे उन्दुग्रा बै दसे गुसु दसेनो गुदुं बिदि जागोन नालाय आरो नालाय
औ नोंथां।
आरो बिनि उनाव गाननाय जोमनायफोरखौबो एसे मोजाङै नायनांगोन नो मोजां जुथा मो मोजां बिदिनो अन बाहेरायाव थाबायग्राफोरखौ आरो
औ-औ नोंथां।
हेलौ माय बासजों थांनानै बिदिनो ट्रेनजों थांनानै जों गारि एक्सट्रा लानानै थांनो सानदों।
आंथ' थांनो सानदों। गारि लानानै थांनो सानदों आरोना नोंथां। गारि मानोना माल मा माल मा था लानानै गारिजों थांबा मोजांसिन जागोन आरोना नोंथां।
औ इदिबालाय मोजां जागोन जानायालाय इदिनो गोजान गोजानसिनबो बे ओ गोजान गोजानावबो थांनाय जागोन नालाय इदिनो। खारो थावफोर माबा बिदिबा ओ थावफोर सोनो एसे फैसा लादेरनांगोन आरो आरो
औ नोंथां।
इदिनो मुवा बेसाद बायखांनानै जोङो नो न'निफाय नोंसोरो सप्तासेसो थानानै ओरैजाय ओंखारबोदो आरो जोंखैजाय। बाय जों ओरै जाय साथामसो-साथामसो ओरै जाय ओंखारलांसै नोंसोरनो आं गाखोलांसै। ओमफायो जोङो सानजाहा दावबायलांसै आरो ए अरनबारियाव।
औ औ नोंथां।
बिदि खालामबा जोङो थाब मोनहैनो हागोन आरो रो दानफाय बेराय
दानो बेरायखायाबा देनां बोरायनानैथ' जों बेरायनो हानाय नोंआ।
थ' द बेरायनानै लाखानांसिगोन आरो माबा ओ देग्लायनि बोथोराव दसेनो दं दसेनो गैया जायो नालाय। ओंखाय दा सम मोन्नायावनो बेरायखानोसै आरो। बे नोंथाङालाय माफोर फोरमायो नामा बेबायदि बेरायनायनि बागै।
फोरमायनायालाय फोरमायनो हायो नोंथां।
औ दे फोरमायलाय एसे।
हेल' नोंथां
औ खोनादों।
औ एसे नेट प्रब्लेम जादों।
औ नेदा एसे थांलाय फैलाय जोंनि जायगायावबो। गाज्रि जाबाय नालाय ओंखायनोथ' नेटआ बांद्राय नांनो नागिरा।
औ औ थांनायालाय थांनायालाय इदिनो मालासोनिफ्राय थांनो सानदों?
जोङो बिदिनो सप्तासेसो थानानै ओरैजाय ओंखारबोदो आरो नोंसोरो इदिनो ओ दिनैथ' बुधबार जाबाय नालाय नेक्स्ट बिदिनो बुधबार नङाबा बिस्थिबाराव ओंखारबोदो आरो नोंसोरो। हेल' खोनादोंना? हेल' हेल'